लौ अ नोंथां
मा खौरां
अ मोजांनो खौराङा
ओ अ ओमफाय मानि सायाव सावरायनो
दे एसे बुंग्रोलाय नों मानि साव मानि सायाव सावरायनो
अ जों दा फोरबोफोरनि सायाव सावरायनोसै नामा
दे जागोन दे
अ अब्ला जों गिबियावनो मागो फोरबोनि सायाव सावरायनो इसे
अ थारैनो जागोन दे
अ ओरैनो मागो होननो थाङोब्ला आरो ना जोंनि बर फोरनि गेजेराव माग-मागो फोरबोआ एकदम बयनिख्रुइबो गोनांसिन मोनसे फोरबो आरो ना
औ औ थारैनो
औ जाय खौ जोङो गायनाय फुनाय बायदिसिना जोबस्रांनाय खामानि जोबनायनि उनाव जोङो गावसोरनि माने मा होनोख बेखौ रंजा बाजायै माने गायनाय फुनायनि रंजानाय बाजानाय खौ जोङो ओ खालामनो थाखाय मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो ब्ला ओरैनो मागो फोरबोआव ओ मागो फोरबो ओरैनो मा मा खालामना जायो एसे बुंलाय
बिदिनोथ मागो फोरबोआव जोङो बिदिनो फिथा सराय जायो फिथा देयो फिथा सावो नङा होमबा
औ
औ
ओरैनो मागो फोरबोआव जों मा मा फिथाय-फिथाय ओ फिथा सौराय साव ओरैनो एसे बुंना हो नोंथाङा
जोंङो मागोआव बिदिनो एन्थाब फिथा आरो थावनि आरो बिदिनो नालेंखरनि लारु सिबिंनि लारु बिदिनो बायदि-बायदि हुगुमा फिथा बानायनाय जायो आरो।
औ आरो मागो फोरबोआव जोंङो मा मा जानाय लोंनाय खालामो बेनि सायावबो एसे बुंनानै हो।
औ जोंङो बिदिनो जानाय लोंनायखौथ जोंङो बिदिनो जोंनि अनला खारै ओंख्रि दाउजों सङो बिखौ जोंङो आरो सबाय बिमाजोंबो सङो बिदिनो जोङो अ मा दाउ ना बायदि-बायदि जायो आरो।
औ औ मागो फोरबोआव जों ओरैनो जानाय ओ लोंनायनि अनगायैबो जोंङो बेाव मा मा खालामो ओरैनो
जों बिदिनो जानाय लोंनायनि अनगायैबो जोंङो ओ मागो फोरबोआव जोंङो ओ फासट मागोआव जों बेलागुरु सावोनंगौना।
औ औ
थारैनो जों आरो बि दिनो आलासिफोर फैबा जोंङो गा सिबो ज-ज फिथा सौराय जायो। रंजायो गासैनिबो न'-न'थाङो ।
औ
औ थारैनो
ओरैनो उम मागो फोरबोआव जोंफोर जायोबा सेथि साननि सिगाङाव सावो नालाय भेला फुजिखौ बा भेला फुजि बानायनायाव जोंङो ओरैनो ओ मा मा ओ जिराद मा मा बेसादफोरजों माने भेला फुजिखौ जों बानायनाय जायो एसे बुंनानैलाय होलाय
औ औ जोंङो बेलागुरुखौ जोंङो बिदिनो औवाजों गायनानै आरो जिगाबखौ होनानै सावनाय जायो आरो।
औ
औ
ओरैनो अम मागो फोरबोआव जोंनिया माहोनो भेला फुजियो भेलाफुजि जायखौ जों सावो अब्ला भेललाफुजि सावखालि जोंङो ओ सिखारग्रोमोना मा खालामो जोंङो सिखारग्रोमोनाा दाउखा नुयि समावनो जोंङो मा दुगैग्रोयो आरो ना दुगै
अ दुगैग्रोयो
दुगैखांनानै माने जोंङो लोगो लोगो दुगैनानै जों मा गावनि देहाखो गुदुं खालामनो थाखाय जोंङो
औ औ औ नंगौ औ
आरो नोंथाङा एसे बुंलाय मा मा ओरैनो मागो फोरबोनि सायाव मा मोन थिबावगौ नोंथाङा एसे बुंना हैैबानो जाबाय
बिदिनोथ मागोनि ओ मागोनि सायाव बुङोब्ला जों बिदिनो फिथा सौराय जायो रंजायो गासिबो- ओ बेलाभुजि सावो बिदिनो औ बेनो आरो बेनि सायाव ओ बायदि बायदि दंबावो आरो फिथा सावराया जों माने गोबां गोबां रोखोमनि फिथा सावो नङा होमबा
उम
उम बिदिनो आरो
ओरैनो मागो फोरबोआव बयनिख्रुइबो ओ बरफोरनि मादाव गोथावसिन उम सौराय एबा फिथानि मुङा ओरैनो फिथाखौ माजों माबोरै बानायो बेखौ बुंलाय?
औ जों फिथाखौ ना जोङो ओ एनथाब फिथाखौ जोङो फास्तावनो ओ अन गुन्दैखौ जोङो देनानै लायो आरो दे नानै लाना नै जोङो बिदिनो ओ आं जायखि जाया मोनसे आगजुआव जोङो बेखौ सावो आरो सावनानै जों बेखौ नारें जों नङाब्लाबो जों सिबिंजों होनानै सावजायो आरो बेखौ। औ बेखौनो एन्थाब फिथा बुङो आरो
आरो ओरैनो जों लावदुम फिथाखौ माबायदि बानायो बेनि सायावबो एसे फंनैसो बुंना होबानो
औ जोङो लावदुम फिथाखौ जोङो। ओ मोन जायखिजाया मोनसे ओ खरखा बा माया मोनसे थेक्ला गिलि बेफोरदि लानानै जोङो। ओ बेनि सायाव अन खौ होयो अनखौ होनानै जों नालेंखर बा-बा ओ सिबिं बा सिनि बायबा मिथाइ गुरु बिदिनो होनानै जों बेखौ ओ होनानै लायो आरो होनानै लानानै जों बिनि सायाव मायाव मोनसे हिस्रि होनानै होयो आरो हिस्रि होनानै जों बे खौ ओ मोनसे जुदु बुङोना जुदुनि सायाव जों बेखौ खोब बनानै होयो आरो बिदिनो एरो लावदुम फिथाइया जायो आरो
ओ औ ओरैनथ' जों निया मागो फोरबो बुंनो थाङोब्ला माने उम मा होनो मागो फोरबो जोंना जानाय लोंनायनि अनगायैबो बायदिसिना नेम खान्थिफोर जोंनि बरनि सेथि मागोनाव जोङो मा खालामो सेथि सान मागौ जोङो ओ ओरैनो- ओ माने गावनिख्रुइ बै देरसिनखौ मा होनो मान बाउवो आरो हो गावनिखौ देरसिनखौ मान बाउवो बिमा बिफाख औ बाउ ओ मान बाउवो बिमा बि बिफानि अनगायै न'खरनि अगायैबो जोङो गावनि सोमोन्दोया थानाय सुबुंफोरखौबो जोङो मा मान बाउनाय जायो आरो बिखालि
अ अ नंगौ।
बेनि अनगायैबो जायफोर धोरोमावबो जोङो मा होनो बेनि बेलायावबो जों बुंनो थांजायो जोंनाबो बे समाव माने मा जोंनिया खायफा बर' सुबुङा मा ओ सोरबाफोर बाथौ दुुमो सोरबाफोर बायदिसिना बिदिनो जाहोनाय लोंहोलायनाय माने थालायो आरोना बेफोरबायदि गासैबो ज ज रानलायनानै जायो गासैबो ओ ज ज ओरै ज ओरै ज थांनानै माने गावसो मिनिलायो रंजा खुसियै गावसोरनि सामखौ हेंगारहरो आरो मागो दिनाव आरो ओरैनो मा बुंबावनो सानो नोंथाङा ओरैनो मागो दमासिनि सायाव नोंथांनि फारसे बुंलाय
उम बिदिनो ओ मागो दमासिनि सायावथ' जोङो बारा एसे बुंनांगौ गैया आरो बिदिनो एसे एनै फिथा सौराय जानाय बिदिनो रंजायो बिदिनो गासिबो ज ज फैनानै जोङो फिथा सौराइखौ जायो आरो आलासि उलासि फैनानै जोङो ज ज ना बेदर जायो औ बेफोरनो आरो
अब्ला उम बेलेग मागो दमासिनि अनगायैबो बेलेग फोरबो दंबावो जेरै जोंनिया बैसागु बैसागुआथ' जोंनि आमाय थख्ल'नि मोन से एकदम देरसिन बैसागुखौ जों बांसिन देरसिन फोरबो हिसाबै हमना लानाय जायो आरोना अब्ला बैसाग औ बैसागोआव जोंनि ओरैनो गिबि माबे ओ सानखौ फालिग्रोनाय जायो सोरनि सानखौ मानसिनि सान ना मोसौनि सानखौ
औ जों फार्सआवनो औ जों मोसौनि सानखौ फालिग्रोनाय जायो आरो
औ होनब्ला मोसौ मोसौ सानाव जों मा मा खालामो औ मोसौ सानाव जों मा मा खालामो बेख खौ इसे बुंनानै होबानो जाबाय।
औ मोसौ सानाव जोङो मोसौखौ जोङो माय ओ औवानि मोनसे ओ बेसाद लानानै बा औवानि मोनसे मायबामोम मोनसे लानानै जों बेखौ ओ सारायनिफ्राय जोङो हांगार हुलुयो नङा ओमबा?
औ औ
हांगारखौ लानानै जोङो जानाय थाव फोनो जानायथाव फोननानै जों बेखौनो लाव फान थाव दिग्लि गुथि थाराय बायदि बायदि लानानै जों मोखौखौ बिदिनो थुखैनाय जायो आरो फुख्रियाव बा दैमायाव।
उम उम
औ जों बिदिनो फास्ट सेथि सानखौ जों मोसौनिफ्रायनो जागायनाय जायो आरो औ
सान होनोब्ला माने बिनि बागैबो आरो गोबां होनबावो मोसौ सानखौ जोङो माने बे-बेफोरबायदि थुखैखांनायनि उनाव मोसौ मोसौफोरखौ थुखैखोम माबाखांनायनि उनाव बिसोरखौ जोङो मा उदाङै हगारनाय जायो बेै सानखालि। बेसोरखौ उदाङै हमगारसारनायनि उनाव जोङो मोननायायाव मा खालामो मोनायाव बिसोरखौ जोङो ओ गलिसिम लाबोनानै माने गोदान फागाजों माने बिसोरखौ हायो आरो बे सांखालि। ओमफ्राय खानायनि अनगायैबो जोङो बायदिसि ना हाग्रानि बेन्दों बेनला बायदिसि ना दिंखिया होनानै जों एसे मा खालामनाय जायो साथि लगायनानै बिसोरखौ बिसोरनि मुङै मा खालामनाय जायो जोङो बेखौ सावनानै होनाय जायो ना सावनानै बे थङाखौ बे उखुन्दैखौ खौ बिसोरनो होनाय जायो। मानो होनोब्ला जेन जाहाथे जाहाथे बिसोरनि इ आ बैसागोनि उनावथ' बिसोरखौ जोङो ओ फोथाराव आबादनि थाखाय बाहायनाय जायो नालाय।
औ नंगौ
बे आबाद नि थाखाय बाहायनाय जायो नालाय बेयाव जों जाहाथे बिसोरनि बेमार जेबो बेमार आजार जाया बेनि थाखाय जोङो बे नेमखौ बानायनाय जायो आरो
औ थारैनो औ
जों बेखौ मोसौनि मुङै ओंखायनो माने मोसौआनो जोंनि थांना थानायनि राहा नङा होमबा मोनसे। अब्ला मोसौआनो थांना थानायनि राहानि थाखा थाखाय जोङो मोसौ मोसौनि सानखौनो जोङो बैसागुआव गिबि सान महरै फालिनाय जायो।
औ औ थारैनो।
मानसिनि मानसिनि फैयोना मानसिनि सायाव एसे बुंनो हालाय।
मानसिनियाबो जों बिदिनो ओ जोङो मानसिनि फार्स्ट एथे सानखालि जोङो फार्स्टआवनो जोङो गावनि आबै आबौ देरसिनखौ जोङो मान होयो। औ देरसिनखौ मान हो होखांनायनि सिगां जों गावनि बिमा बिफा जोनोमगिरि बिमा बिफाखौबो जों मान होयो आरो मान होखांनायनि उनाव जोङो गावनि उन्दैखौ जोङो सिबियो आरो फुजियो औ बिदिनो आरो
ओं आरो ओरैनो बेनि उनाव जों मा ओ जों गिबियावनो मा होनो मा ओ गो मालायनि न'खर न'खर रंजा बाजा थांनानैबो जोङो मा मान बावनाय जायो आरो ना मान बावनाय जायो आरो मागिनाय जायो औ आरो ओरैनो जोंनिया दा जोंनि सानसनि नङा होनबा? सानसेनि जोङो बैसागोआ ओरैनोथ' ओस मास मोनसे जायो नालाय अब्ला जोङो मा होनो सानसेनि थाखायल' जों बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना बे बैसागुनि सान्स नि जोबथि सानाव जोङो मा खालामनाय जायो बेनि सायाव मिनथिगौना नोंथाङा
सोबथि सानाव जों बिदिनो बैसागु रंजाखांनानै बिदिनो गाैबो ज' ज' मोसानायनि बा मोननाय रांफोरजों गासैबो जमा जमा मोनसे बिदिनो सावरि रखम
अ सावरि माने ओ लावखार ओंखाम जानाय औ
जानाय
औ बेखौ फालिनाय जायो आरो ना आरो जोंनिया थ' बायदिसिना जोबथियाव जोंनिया बायदिसिना नेम नेम खान्थिफोर दोङना जेरै ओ हाबा फुस्लि नङाबा गा लामा गाथेनाय जे ओनो बेनि सायाव एसे फोरमायना होलाय
लामा गाथे नायखौथ' जोंनि सिगांनिफ्रायनो ओ मोनसे नेमखान्थि ओ बायदियै आबै आबौआ गालांखानाय बायदियै जों बेखौनो जों गा गासिबो रायजो राजा ज' ज' बिदिनो ओ जोंनि खान्थाल थाइजौ बायदिसिना बेफोरखौ बहुद गाज्रि बावनानै जों बे सानखौ फालिनाय जायो आरो
औ औ आरोबाव ओरैनो मा बुंबावनो सानो बैसागोनि बागै
ओ बैसागोआव जे ओ नोंथाङा बुंदोंमोन ना जे हाबा फुस्लि बेखौ माबायदि बानायनाय जायो ओ जोंथ' मिथिफेरा नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ हाबा फुस्लि हाबा फुस्लि जायखौनो जों मा ओ फु जों आबै आबौनि ना गोदोनि नेमखौ फालियो आरोना आबौ आबैखौ जों मा फुजिनाय जायो। बेयाव जों मा गासैबो ओ मा खालामो गासैबो रायजोआनो माने बेहाय मुखुब जायो आरोना बे सानखालि माने बेवहाय जोङो बायदिसिना माने जोंनि थांना थानायाव जेन जेबो खैफोद आफफोद जाया। बेफोरखौ साननानै थाखाय थाखाय जों आबै आबौ मोनखो गोसोखांनानै फालिनाय जायो आरो बेनिफ्राय
अ अ
अब्ला जोङो बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा?
अ अ दे जागोन दे नोंथां
औ
दे